हेल' औ
खोनादों
खोनादों नोंथां
औ
हेल'
औ मा खालामगासिनो?
दायो दंनै ओरैनो
अ
जानाय लोंनाय
खोनायाखै नोंथां
अ जानाय लोंनाया जायो नामा
औ जाथ'वाखै
उ
दे बुंदों नोंथाङा बुंदो नोंथाङा होनदों
अ
मा सावरायो
बेखौनो जानाय लोंनायनि सायाव
औ
उम
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो अब्ला माबायदि जानाय लोंनाय जायो बेखौ फोरमायदो नोंथाङा होमब्ला दसे
औ
ओरैनो जोंनि बर' बर'नि जानाय लोंनायफोरखौ
बर'नि जानाय लोंनायफोराथ' बेनो अनला ओंख्रि अनला बेंख जायो माइरंखौ देनानै सोमग्रोयो देनानै
औ
दैखौ फुदुंना लाग्रोबाय बेनि उनाव दैया गोदौबा अनलाखौ हरनाय
बेनिफ्राय आरोबाव मा मा ओंख्रिफोर जाबावो बेखौ एसे फोरमायदो
बिनिफ्राय सबाय ओंख्रि जायो। सबाइ ओंख्रिखौबोथ' बयबो मिथिखायो माबोरै जायो।
औ बेनि अनगा आरो मा मा ओंख्रि जाबावो ओरैनो बर'फोरजों बयनिख्रुइबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माखौ मिथियो
आंथ' अनला ओंख्रिखौ होनना मिथियो
ओरैनो दायो अब्ला अनला ओंख्रिनि जायगाया बर' समाजाव माबायदि जायगा आवग्रिनानै दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अनलाख्रिनि है गैया
औ
अनला ओंख्रियाथ' दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखाखा बयबो मिथिजोबो बोरै सङो बोरै जायो बयबो मिथिजोबो
दा बे अनला ओंख्रिखौ बर' समाजावल' जायोना बा गुबुन गुबुनफोराबो जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेखौथ'थ' दामफोराब्लाबो गाससिबो जायो संनाय आयदायाल' बेलेग बेलेग आरो दा जोंना बेलेग जायो बिसोरना एसे आलादा जायो जोंना दा अनला ओंख्रियाव खारै होयो औ जोंनाथ' दा अनला सायाव खारै होयो बिसोरनाथ' सरासो बाहायो खारैखौ बाहायनाय जाया बारा
औ
बेन आरो
अब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जिहेथु बर'फोरा मा होनो खारैखौनो बाहायबोदों नङा हब्ला बै खारै अब्ला आं मोनसे ओ सोंनोसै बै खारैफोरखौ ओ मा मानिफ्राय जों मोननाय जायो आरो बेखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ खारैखौथ' जोंना थालिरनि थालिर फस्लानिफ्रायबो बानायनाय जायो बिनिफ्राय बेसरनि साबानिफ्रायबो बानायनाय जायो
उम
बेनिफ्राय सबायाइनि साबानिफ्रायबो खारै बानायनाय जायो सावनाय थालिरनिखौ मिथिखायो फार्स्टआव फानग्रोनांगौ
बोरै बोरै बानायो बा माबायदिहाय औ
थारिर फस्लानियाथ' खारै थालिर खौ दाननानै फोरानग्रोनांगौ आरामनो सान्दुंव राननानै आराम रानबाथाय सावनानै होनांगौ आरो
अ बेनि उनाव माबायदिहाय खारैखौ दिहुननाय जायो बा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग बजबायाय
ओ बेखौ सावनानै गोरान जाबाथाय जेनेबा बायदिसिना बिदिनो हलथिं बा थेमाफोराव सोनादोनदो सोना दोननानै जेब्ला सरनो गोनां जायो होमबाना माबा मोनसे
खुरैबा खथा खुरै नंङा खथायाव होनानै दै होनानै सरनांगौ आरो सिंङाव एसे मुस्रि थुस्रि होना लानानै
औ बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो होमबाना आरो मा मा निफ्राय बानायनाय जाबावो
खारैखौथ' बिराद दंङ बानायना
मा मा दंङ माबोरै? नोंथांङा मिथिनाय खिनिखौबा नोंसोरनि ओनसोलाव बाहायनाय बेखिनिखौ फोरमायदों
जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो थालिर फस्लानिखौनो बांसिन बाना नायो थालिर फस्लायानो बांसिन आरो सबाइनि सबाय साबाजों बानायनाय जायो आरो बांसिन बे मोननैखौ बेखौनो खोनानो मोनो आरो
औ अब्ला बेखिनियानो ना? खारै ओ खारैनिफ्राय मोननाया दा बेनि ओमफ्राय खारैखौ ओ मा मा औ दा जों बेनिफ्राय खारैखौ मा मा ओ ओंख्रिफोराव ओरैनो बाहायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायदो
औ खारैखौथ अनला ओंख्रियाव सबाइ ओंख्रियाव बाहायो आरो लाफा खारै जाबा बाहायो बा नारजि दोलो जानायाव बाहायो
औ
दालि खारै जाबाबो बाहायजायो
आरो बेफोरनि अनगायैबो
आरो बेफोरनि अनगायावबो नों जाजायो संनानै जेरै माबाफोरखौबो नार्जि बिदै फुदुंबाबो खारै होनानै जाबाय दोलोबाबो खारै होजाबाय
औ अब्ला ओ खारैनि जिखिनि बाहायनाय नंङा होनब्ला खारैनि बाहायनायाबो बेखिनियानो आरो बिनि बेनि अनगायैबो ओं ख्रि जानायनि अनगायैबो गुबुन खामानिफोराव बा गुबुन ओ जि सुबुंनि बायदिसिना ओ गोदो गोदायथ' बाहायोमोन बेबायदिनो नंङा होनबा खारैखौ
औ
बेबायदिनो मा मायाव आरो ओंख्रिफोरनि अनगायैबो गुबुन ओ मा मायाव जों बाहायबावनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों मिथिनायखिनिखौ औ
खारैखौ
औ
खारैखौ जानायनि अनगा
औ
खारैखौथ जानायनि अनगा मायाव बाहायो आंबो बारा मोजां मिथिया
औ
ओंख्रि जानायनि अनगा आरोना
औ
ओंख्रि जानायनि अनगा मिथिया ओंख्रि जानायावल बाहायनाय होनना मिथियो आरो खारै उम
उम गोदो गोदायथ जोंङो मिथिबोदों नङा होमब्ला खारैखौ ओंख्रि जानायनि अनगाबो जोंहा मा दङ ओ जेब्लानाखि आइजो माहारिफोरा जिहेथु ओ खर लोबनाय बेफोरबायदि खामानिफोरावबो बाहायबोदों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो जिथु बेखौ गोदोनि सुबुंफोरासो बाहायोमोन आरो खारैखौ ओरैनो मुलि महरै बयबो जों बाहायनाय जायो
औ
ओ मानसिया फुं समाव बा जोंना गोबानो ओंखारनाय दा बेफोरबायदि बेरामफोरावबो जों खारैखौ इसे इसे लोंनानै होयोब्ला बेनिफ्राय बै बेरामफोरा हामो होननानै जों मिथिबोदों आरो नाथाय आथिखालाव बेयो बेसेबां गनायजाथाव बेखौथ' मिथिला
मिथिला
गोदोनि समावथ' जों मिथियो ओ थाव नङा होमब्ला खारैखौनो जों थाव महरै बाहायबोदों। आरो खारैनि जिखिनि जायगा बेथ' गोबां जोंहा माने गोदोनि समाव बर'फोरा जोंहा थाव बाहायालासिनो बांसिन जि ओंख्रियानो जा जों खारै होननानै जायोमोन आरो बेखौ जों मिथिबोदों दा खारैनि बाहायथियाबो बर' समाजाव गोबां आरो खारैखौनो जोङो मोननो थाङो आरो बांसिन माने गोदोनि समाव आरो दानि समावथ' जोंहा गोबाङानो थाव जाग्रा जाबाय फ्राय जाग्रा जाबाय गाससिखौबो नाथाय गोदो गोदाय बांसिनानो खारै जि मैगंयानो जा जोंना खारै जेसेबांखि ओंख्रि थाया मानो एसे एसे खारै होनानै जोङो बेखौ जानाय जायोमोन नाफोरखौबो खारैजोंनो रुदबनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ दाथ' कारैनि बाहायनाया जोबोद खम जाबाय दा
दा जोबोद खम जाबाय दा बैफोर ओ थावफोरा ओंखारनायनि फ्रायनो बै माबा बाहायनायफोरा खम जाहैबाय जोंनिया जाय माने थावफोरा फैबाय बेफोरबायाददिया ओ जों मोननो थांबाय आरो दा अब्ला जोंनि जिखिनि जानाय लोंनायनि आयदा जानाय लोंनायनि आयदाआ बे खिनियानोमोन। अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा
औ दे होमबा
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ जागोन दे।
दे बिदिब्ला।